खोनादोना नोंथां हेल
हेलौ
अ हेल नोंथां अ नोंथाङा मान फनखो हरदोंमोन एसे फोरमायनो हागोन
नोंथाङा खोनादोंना
अ खोनादों नोंथां
आ
अ नोंथाङा मानो फन हरदोंमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा ।
आं जायगानि सायाव सावरायनो होनां क खालामनाय जा
अ अ नोंथां खोनादों हेल
आङो नोंथांखौ मोनसे अ खोनायाखै नामा
अ खोनाबाय एबार खोनाबाय दे होनना नोंथां हेलौ खोनाबाय नोंथ
आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों ।
अ नोंथां रायलायनो हागोन दे हेलौ रायलायनो हागोन दे नोंथां अ
ओ बिदिब्ला बिदिब्ला आङो नों नोंथां जोङो आयदाखौ फोरमायनो सानदों जोङो बैसागु फोरबोनि सायावनो ओ सावरायनोसै
जागोन दे नोंथां अ बैसागु अ जागोन नोंथां नोंथाङा दा बैसागु फोरबो होनबाय बैसागु फोरबोनि सायाव ओ नोंथाङा जेनेबा बर हारि बैसागु फोरबोआथ बर हारिनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो खुंबोबाय खुंबोबाय थायो गाजा गोमजायै खुंबोबाय थानाय मोनसे फोरबो ओ बिनि सायाव नोंथाङा एसे सुंदयै फोरमायनो हागोन ना
अ अ जागोन दे नोंथां
दे नाय नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलां
अ दे
बुंनो थाङोब्ला बैसागुआ जोंनि बरफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे फोरबो होननानैनो बुंजायो
ओम
थिक बे ओ थिग बेबादिनो ओ बैसागुखौ जोङो बरफोरनि मोनसे रंजाथाव गोनांथार फोरबो जोंनि ओनसोलावथ बैसागुखौ जोङो मोननै बाहागोआव राननाय जायो जेरै मानसि बैसागु आरो आरो मोसौनि बैसागो ओ आरोहाय जों जोङो मोसौखौ थुखैनायाव ओ मोसौखौ थुखैनाय जायो मोसौखौ जोङो सैथ्र दाननि जोबथा सानाव थुखैनाय जायो ओ जोङो बे मोसौ थुखैनायाव ओ बायदिसिना फिथाइ सामथाय नांगौ जायो जायो जेरैहाय हालदै फाइनालाव फान्थाव बायदि बायदि नांगौ जायो थ बेखौ नोंथाङा मिथिखायो औ नोंथां नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ ओम थिखबेबाय बिदिनो जोङो मोसौ मोसौखौ थुखैनायनि खानसे आगोलावहाय बे फिथाइ सामथायाइखौ नागिरनाय जायो ओ बेनि उनावहाय जोङो मोसौ मोसौखौ जिदिनखालि थुखैगोन जोङो बे दिनखालि जोङो बेफोर खानसे सिगां नागिरनाय फिथाइ सामथायफोरख जोङो मोनसे आइजेंआव लानानै हानाय जायो ओमफ्राय जोङो बेबादिनो ओ जों आरं जिरना बेखौ माला सुनाय जायो जेरैहाय जोङो मोसौखौ जोङो आरोबाव जोङो थुखैनो फोथाराव लांनानै जाम्फै बा नाला फोराव थुखैहैनाय जायो
नंगौ नंगौ
बेनि उनावहाय औ नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बे मोसौखौ
औ बे माने बे मोसौ थुखैनाय समाव ओ मेथाइबो रोजाबनाय जायो बे मेथान मेथाइनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे सुंदयै आंनो फोरमायनो हागोन नामा खननानै
अ अ जागोन नोंथां ओ बुंनो थाङो आरो बे मोसौ थुखैनायाव जोङो मोनसे नेम दङ जोंहा मोसौ थुखैनायाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय गोदो आदै आजै आजौनिफ्रायनो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था अ बिबायदिनो बिमानि खि खिथेर बिफानि खिथेर बेबादि मेथाइआ मानो जोंना गोदो बैसागो फालिजेननाय बा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे जोंहा खुगा मेथाइ दंखायो जोङो बे खौ दासिमहालागै फालियो आरो दासिमबो फालि जाबो गासिनो दङ औ नोंथां थारैनो बेबादिनो बैसागोआ जोंनि मोनसे जोबोद गोनांथार हुदा आरो जोङो मोसौ थुखैनो नायाव ओ मोसौखौ जोङो दिग्लि लिथि बिलाइजों बु मोसौखौ बुनाय जायो मानो होनोबा बे दिनखालि जोंहा मोसौ बुनाय जायो ओ जेन मोसौनाव बेमार आजारफोरा साफा देरा आरो बे जों लोगोसे जोङो जिदिनखालि मोसौ थुखैगोन बे मोसौखौ जोङो बे दिनखालि माने उदाङै हगारनानै होनाय जायो ओ बेजों लोगोसे जोङो आरो जोङो बैसागुआव मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोबां मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ एक्स एकथा जेरै गोखा गोखै जानाय होनबाथ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ
मिथिगौ मिथिगौ नोंथां एक्सथा बिडनि
औ नंगौ नोंथां ओ बे मैगंफोरखौ जेरैहाय खुंखा ओ खुंखा जानाय जायो बेबादिनो गासैबो मिथिंगायाव मोननाय अ अ नांगौ मुलि हारि गासैबो बि मुलि उम बिफांफोरखौ जानाय जायो जेरैहाय जोङो बे मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला जेन जोंनाव बे ओ जिनै दान एबा बे बोसोराव जोंना जेनेबा बेमार आजारफ्रा साफादेरा सानाय सुनाय लोमजानाय आरिनाय जेनेबा जेन ओ ओन जेन देहायाव गाज्रि गाज्रि जि बेरामफोरा सन्देेर ना हाया बेनि थाखाय जानाय जायो हयथ' बेखौ नोंसोरनि ओनसोलावबो जाखायो जानांगौ
औ ओ नोंथाङा दानोसै एसे सिगाङाव हेल नोंथां नोंथाङा ओ आंखौ एसे बुंनो सुबिदा होदों नोंथां ओ नोंथाङा दानोसै एसे सिगाङाव होनलांबाय बैसागुआ मोननै फोरबो ओ मोननै‌ बाहागोआव रानजादों होनना आं मोनथिनाय बायदिआव बैसागु बैसागुखौ ओ मोनथाम बाहागोआव रानदों जानांगौ ओ बे मोनसेआनो जाहैबाय जोंनिआ मागो दमासि मागो दमासिखौ नोंथाङा बावगारलांदों जानांगौ ओ मागो दमासिखौबो बर'फोरा बैसागोजों थानानै मोनथाम बाहागोआव रानदों ओ मोनथाम बाहागोआव राननानै बिसोर मोनथामनि गेजेराव बे मोनसेयाबो मागो दमासिया बेयावबो गोबां जोंनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आजौ आजौनि समनिफ्रायनो ओ मागो दमासिखौबो बैसागुजों मोनसे गोजोननाय फोरबो हिसाबै फालिबोगासिनो बे फोरबोआव ओ गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय आरो उन्दैया गोदोरनि बोसोन लानाय बेफोरबायदि गोबां गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो जेरै मागो दमासियाव अनलायनानै फिथा जानाय बायदि रोखोमनि जेरै फिथानि मुंफोरानो जाहैबाय एन्थाव, लावदुम, नालेंखरनि फिथा आरो थावनि फिथा बायदि बायदिखौ जानानै माने ओ गावसोरनि गोसोनि गोजोननायखौ बे बैसागु फोरबोनि मागो दमासियाव माने मानसिफोरा सुबुंफोरा बर' हारिनि सुबुंफोरा गावसोरनि गेजेराव मान रानलायनो लायो आरो ओ बेफोरबायदिनो ओ
हेल नोंथाङा खोनादोंना हेल